नोंथां।
हेलौ
खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां बुं।
दा आं नोंथांखौ फन हरनायनि जाहोनानो जाहैबाय आं नोंथांजों दायो जोंनि जिहेतु आबहावा गुबुंले जानायनि सोमोन्दै एसे सावरायनो सानदोंमोन सावरायनो हागोन नामा?
औ औ हागोन हागोन।
बिदिब्ला आं जागायजेननोसै।
औ
जिहेथु आबहावा गुबुंले जानाय होननानै बुङोबा जिहेथु दानि दिनाव गोबां आबहावा गुबुंले जानायखौ नुनो मोनो नङा। होनबा।
औ औ औ
खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां बुं।
औ जिहेथु दानि दिनाव गारि मथरनि अनजिमाया बांबोनो हमबाय गिदिर गिदिर फोर बांबोनो हमो बिनि जाहोनावनो गोबां आबहावा गुबुंले जानायखौ नुनो मोनो नङा होनबा? दा नोंथाङाबो हागोन नामा?
औ ओ जों आबहावा गुबुंले जानाय होनोब्ला
औ
ख ना
औ खोनादों नोंथां
गोदोनि गोदोनिजों दानिजों जों गोबां फाराग नुनो मोनाबहाखौ
औ नंगौ
जिखिनि गोदोनि आबहावाया जोबोद माने बोरैमोन दानिया बुया बोरैमोन बुंनो थांबा माने गोबां चेन्ज जाबाय आरोखि। ओ जोंना गोदोनि गोदोना गारि मथर खममोन ओ जाखिनि सुबुं खममोन दा सुबुं गुब अनजिमायाव बांबाय गारि मथरबो बांबोबाय आरो नोगोरमा लुनायफ्राबो बारा जाबाय
मावनांगौ
म बिज बिफां लाइफां दानफायनानै जोंना जिब जुनारफोराबो गोबां खम जालांनो हमबाय आरोखि जिखिनि जों गारि मटर सालायो बेनि जा उखुदै ओंखारो बेफोरजों माखासे रिडिकसन ओंखारो आरो बिनि थाखाय जोंनि उाया गोबां गुबुंले जानो हमबाय आरोखि द' गारि मथर गोबां ओंखारबाय ओंखारनाया होमबाबो दा जों बेटारि बेटारि बेटारिनि गारि ओंखारदोंनाा दा सेरबा मट सेरबा ट होनो बेजोंथ' रदि रिदिक्सन ओंखारा होनना बुंदों मा थिग उनफ्रावबो माबा मोनसेफोर जाबाय बायनोबो हागौ बेजोंबो जोंथ' पेट्रल बांसिनानो पेट्रल डिजेलनि गारि सालायो बेजोंथ' बिराद जोंहा उखद ओंखारा
औ नंगौ
लामा सामा थांबाथाय हाथाथाय बाजार थांबाथाय माने गोबां माने आबहावाया आबहावाया थासारिया टाउन सहराव गोबां गारि जालांनो हमबाय आरोखि
आं नंगौ
ओरैनो नोंथांमोननिजों आबहावानि माने आबहावाया माबायदि सोलायनाय नुदों नोङो
जोंनिथिंथ' गोदोनिफ्राय दासिम गोबां सनाय सोलायनायखौ नुनो मोनदों जिहेतु दानि दानि दिनाव साफ्रोमबो मानसिनि न'खरावनो गारि मथर थायो नङा होनबा
औ थायो थायो
गारि मथरनि अनजिमाया बांबोनो हमबाय बिनि जाहोनाव गोबां जोंहा आब' जान जोंहा गोबां खहा जादों जिहेथु इन्डास्ट्रिनि इन्डासट्रिफोरनि अनजिमा बां गिदिर इन्डास्ट्रिफोरनिफ्राय ओंखारनाय जोंना गोबां आबहावा गाज्रि जानायखौ नुनो मोनदों बेफोरनि ओमायबानो साख स दानो आरो दंफां लाइफांबो दानफाय गोबां दानफाय लांनानै दं दफां लाइफांफोराबो खमायबोनो हमदों आबहावा औ बेफोरा आबहावा गुबो जानायखौ होबथानोबा जोङो दंफां लाइफांखौ फांसे दानफायोबा। थांनाय
औ।
गायनांगोन नङा होनबा?
औ नंगौ।
आरो नोंथां आरो गारि मथर गारि मथरनियाव अनजिमाखौ एसे खमायहांगोन गिदिर गिदिर इन्डास्ट्रि बायदिसिना फोरखौ एसे खमायहोनांगोन अब्लासो जोंनि आबहावाया गोग्गो जागोन होमब्ला
औ नंगौ नंगौ
आबहावा गुबुंले जानायनि जाहोनावनो गोबां बेमार आजारबोबो जानाय नुनो मोनो।
औ।
बे गारि मथरनिफ्राय ओंखारनायाव उखुन्दै इन्डासट्रिफोरनिफ्राय ओंखारना उन्दै बेफोरबो गोबां खहा खालामगासिनो नङा होनबा बेफोरनि जाहोनावनो नै दा
औ।
सान्दुं फो-फोराबो ओरैबायदि गोसा गोसा जायो गरमजों थानो हाया। आबहावा गुबुंले जानायनि जाहोनावनो बेफोर जादों नङा होनबा।
औ जादों जादों।
बेथ' गोबांखिनि खहा जानानै थानाङो बेफोर बिदुंफोराबो दुंखावनो हमदों बेफोर बेफोरखौ जों दानो जुदि एसे एनै माबायाबा राहा लामा लायाबा उनहा ओरै बियो जोंनिखाय गोबां खहा जागोन आरोखि। बेनि थाखायनो जोङो बेनि थाखायनो जोङो दंफां लाइफां गायनां गौ। मानो होननानै बुङोबा जोंहा जिथु जों दफां लाइ फांनि फारसे अक्सिजेनखौ मोनो नङा होनबा?
औ नंगौ नंगौ।
दंफां लाइफाङानो गैयाबा जोंनि थाखाय अक्सिजेन लानायनि थाखाय खहा जाबोदों आरोखि गोबां। बारा जाबायगोन आरोखि बेनि थाखायनो जोङो जोंनि आबहावायाव गोग्गोयै लाखिनो थाखायब्ला जोङो गोबां दंफां लाइफांफोरबो गायनांगोन। बेफोरनि गेजेरजों जोङो आबहावाखौ गोग्गो लाखिनो नाजानांगोन। आरो जोङो गारि मथर बेफोरखौ
उम।
माबानायखौबो एसे माबानो नाजानांगोन खोन
औ।
गारि मथरनि उखुन्दैनिफ्रायबो गोबां आबहावा गुबुंले जायो।
नंगौ जायो जायो।
औ।
जाखिनि दा नोंथां नोंथांमोननि ओ ओनसोलाव ओ बे बिदुुंआ बांदोंना खमायदों?
मा होनदों नोंथां?
अ दा दासान्दि ओ दाथ' गरम बोथोर नङा होमबा? हेलौ। खोनानो खोनायाखै नोंथां ओ दा। दासान्दि नोंथांमोननि ओ दासान्दि नोंथांमोननि ओनसोलाव ना। ओ गरमनि बिदुुङा बांदों ना बारायदों।
गरम बिबाङाथ' जोंनि बिथिं जोबोर बाराय।
अ।
सिगांफोर एसेबां बिदि गरम खमसो जायामोन। जा गरमाथ' जानाया जायो होमबाबो दानि बायदि एसेबां औ ओरैबायादि गरम जाबोनो हमदो माने नों न' सिंनिफ्रायबो ओंखारनो हाया सिङावबो थानो हाया आरो बेदि जानाय नुनो मोनो। आरोखि बेफोर गासिबो आबहावा गुबुंले जानायनि जाहोनावनो जानो मोनो आं सानो आरो।
अ। ओ जेनेबा दा। औ बुंलाय।
खोनादों नोंथां।
औ बुंलाय नोंथाङा।
नोंथांमोननि ओनसोलथिं दा सान्दिसे गरमनि बिदुङा बोरै जानानै दं।
औ।
ओ दाथ' जोंनि साननैसो बे जायगायाव माने गरमनि बिदुङा गोदोनिख्रुइ ओ बुहुत बांदों माने ओ जिखुनु लामा सामा बानायनाय लामा गोदान बानायनाय
औ।
लामा गोदान बानायनायावथ' जोंहा दंफां दाननांगौ गोनांथि जायोना।
औ नंगौ।
लामा बानायनायाव दंफां दानफायबाय गोदो। बिफां माने बिफां लाइफां ग्रोम ग्रोम मोन ओ बेफोरखौथ' जों। दा फरलाइन होनो ना ओ फरलाइन फैनो। फैबाथ' जायगाया गुवार नांगौ दा जोंनि एरियायाव। माने गोबां बिफां लाइफां दानफायबाय माने फरलाइननि थाखाय। दा जोंनि एरियायाव गरमाबो ओरैबायदि बारा जानानै फैदों आरोखि दानफायबाय दामफायनानै खिन्थु जोंहा दंफां गायफिननांगौ ना माागौ जोंना माने गायफिनाखै आरोखि दासिमबो। बेनि थाखायनो माने माबा ओरैबायदि बारा जादों आरो जिखिनि जों सान्दुं दुंबा। जों माने थानो हाया आरोखि गोबां गरम जायो आरोखि
औ। बेफोर गासिबो आबहावानि गुबुंले जानायनि जाहोनाव जादों नङा होनबा
औ जादों जादों
औ। दा बिदिब्ला नोंथां जोंनाथ'। आबहावाखौ माबा बोसांनानै लाखिनो थाखायबाथ' जोङो गावबा गावनो सांग्रां जानांगोन नङा होनबा
जानांगौ जानांगौ।
औ। जोङो आबहावाखौ गोग्गो लाखिनोबा जों बिफां लाइफां गायनांसिगोन दानिफ्रायनो आरो गारि मथर आरो। बिदिनो गिदिर गिदिर इनडाष्ट्रिफोर। एसे खम नांगोन बिदिब्लासो। आबहावाया गोग्गो जानानै थागोन। नङा होनबा
औ औ
औ
खोनादों
बिब्ला नोंथां जोंना। सावरायनायनि समाबो जोबनानै फैबाय।
औ।
खोनादों ना। नोंथांआबो अ बिदिब्ला जोंना नै सावरायनायनि समाबो जोबनानै फैबाय। दा नोंथांजों सावरायनानै गोजोननाय मोनबाय।
उनाव लोगो मोनफिनगोनखौ आसा खालामबाय नोंथां।
औ
गोजोननाय थाबाय नोंथांखौ नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम।
औ